हेल' हेल' औ मा खालामदों? उम दं ओरैनो। जनानै जाखांबाय औ
मानि सा रा सावरायनो?
नोंथाङानो बुं हा
खोनायाखै
मोजां खोनायाखै नोंथांनि बकग्राउना बा जादों
बेकग्राउन आ
आंनिया
खोनाबाय?
हेल' मा खालामदों नों?
मा खालामदों नोंथाङा? दं ओरैनो। फ्रि दा? फोरोंखांबायबा नोंथाङा?
हा?
फोरोंखांबाय नामा होनदों?
ओ दै लोङाखैलै दासो दासो सिखारदों।
मोजां ना?
नोंथां आङो ओं न'आव दं।
न'आवनो
नोंनालाय दा मा खालामगासिनो माने?
दा आं ओरैनो दङ।
फरायनाया जोब बायना माथो जाखो नोंथांना?
फरायनायाथ' जोब्बायानो औ नोंथां। जोबनायानो जाहैबाय। नोंथाङालाय?
आंहा दायो बि एड मोनबाय थाद सेमाव मोनबाय।
आदसा नोंथाङा फोरखौ बबे उन्दैनिफ्राय बबे जायगायाव जायगानिफ्राय हाबबोनाय गामिनि स्कुल ना ओरैनो प्राइभेटफोर?
माने गामियावनो जोंना ओ कखिलायाव ओमफ्राय बिदिनो इंलिस मिडियाम आर ना प्राइभेट, डायमनद इंलिस स्कुल औ होनो बेयाव हाबदोंमोन आरो नारसारिनिफ्राय नारसारिनिफ्राय ओइदसिम बेयाव थांबिय आरो ना ओमफ्राय बेनि उनाव बेनिफ्राय गलांनानै ओइदनिफ्राय रास इसकुलावहाय माने इदमिसन लाहैबाय आरो ना ओइद आव ओमफ्राय बिनिफ्राय बेदिनो ओइद, नायन, थेन, इलिफेन्टखौ आरो रासखर डाइमनद आवनो कमफिलद खालामबाय आरो।
अ
ओमफ्राय बिनि उनाव
हस्टेल थानानैनो फरायनाय जादों होमबा।
औ। बेयाव हस्टेल थादोंमोन आरो माने।
दा ओमफ्राय न'निफ्राय हान्थियो।
बियो माने। औ न'निफ्राय हानथियो। गहपुराव। सयदर कलेजाव।
औ।
नोंथाङा बबेयाव फरायनायमोन।
आङो गामियावनो फरायदों नोंथां। गामिनिफ्रायनो। बे समावथ' जोंनि समाव।
उम।
औ।
सिस्टेमा माने दानि सिस्टेमा गैयामोन आरो बै समावहाय। स्कुला माने थिग जायामोन बे समाव जों फरायनाय बै समावहाय।
ओ।
दानि बायदि अनलाइन दानाथ' अनलाइन माबा फेस देखायनांगौ।
अनलाइन देखायनांगौ।
साबमिट खालामनांगौ नामा उन्दैफोरनि मो
औ दाना माने बिदिनो अनलाइन जुग जाबाय नालाय।
बे समाव जोंनि समाव गैयामोन आरो आरो बे इंलिस लेखाफ्रा क्लास फरना बेसेबां फ्रायसो होयोमोन दानियाथ' क्लास अवाननिफ्राय होयो। ए बि सिडिल' रोंबोनाय जायोमोन क्लास फरावसो होखायोमोन नालाय इंराजिखौहाय जेब्ला एम-इ स्कुलाव गबोयो होमबा ए बि सिडिल' रोंफैनाय जायोमोन जोङो। नै दानि बादि क्लास अवाननिफ्राय गैयैखाय आरो। उम। नार्सारिनिफ्रायनो फोरोंखायो नामा।
नार्सारिनिफ्राय बिदिनो ए बि सि डि फोरोंसिगोन अवान, टु, थ्रि फोरोंसिगोन आरो। ओमफ्राय अवान मोनबाथाय फोरोंसिगोन। ओंमफ्राय नोंथांना गामियाव अबाव जाखो।
खोनाबायना।
ओ खोनादों ओरैनो गथ'फोरखौ
अ।
नोंथांनि जोनोमा माला जानायमोन?
आंनिया नाइनटिन नाइनटि सेभेन।
अ।
बे गोबावानो जाबाय सिगां।
गोबावानो जाबाय। दा बरथ'मान जेबो मावथ'आखै नामा नों? दा
दा बर्थमान मावनायाथ' ओरैनो थाग थुक ओ बिजिनेस मावलाबायो आरो जबफोर मोननाय जायाखै।
जब फोर होसोबाय होसोदों खोमादां ना नोंथाङा?
बिदिनो सम सम सम मिलायोबा माबायो नाजायो।
आ
नोंथाङा दा माबाफोर मावो न'फ्राव?
आंथ' मावनाया बेयाव खा-खारिया औ बेयावनो माने पार्ट टाइम जब मावो आरो।
आरो ओरैनो न'फ्राव दाथ' दैज्लां दैज्लांनि थाखाय मा मा मै गं गायो नोंथांमोना
जोंनाथ' दैलाङाव बिदिनो मा होनो दैला समाव इदिनो थाइबेंफोर मोनहैयो
औ
थाइबें ओमफ्राय बिदिनो जिंखाफ फोर मोनहैयो दैज्लां समाव केरेला दङ औ
न'फ्राव थायोबा बाजारनि मैगंखौ बायनाङा फैसायाबो सेभ जायो आरो केलजों बिराद माबायोना केमिकेलनि दारैबो मैगंफोरखौ बिराद साजायो दा?
औ हाथायफ्राव बायनाया माने बिराद केमेल होयोना
अम
न आव बायनाया माने नेचारेल जायो आरो
आरो अर्गानिक अर्गेनिक खालामनो हाबाय। नफ्राव बानायनो हाबखौ मोजां मजां मेसें खालामनानै जानो हायोब्ला देहाफ्राबो जेबो खहा जानाय नङा आरो
नोंथांमोनालाय माइ गायगोन ना गैया?
माइया गायो नोंथां। गायनायाथ गायो गायनांसिगोन लायनै
हाया बिगाबेसेदं?
बारा बुरजा गैया बिदिनो जि जानांगौ खोमा
ओ
दा माबाबाय आथिखालावथ माबा मो मोसौ हाल गैलिया गोदोथ मोसौ हालजोंनो एवनांगौ जायोमोन दानाथ ट्रेक्टर खरसायाबो बारा जायो खामानियाबो थाब जायो
दाना थाव बायनानै बारायबावबायसो नामा बाराया ट्रेक्टरना
ओ बेथ बारा हलाब बिखागोनस बेना बि एसे खम सम खालामो
नोंथांमोनहा मोसौ गैना गैया?
दालाङाव मोनायावनो दुइथा थिनथायावनो सिखारनानै गोदोनि मानसिया हालेवो।
औ।
बेबायदि नुनो मोनला माथो नोंथांमोनिथिं माबायदि, दं नामा बेबायदि दाबो?
खाथि खालायाव नायो ब्ला नुनो मोनो। बिजु फुरथिं।
औ।
माने दुब्लि निफ्राय नुहुरो आरो जों गामियावथ बर्थमान बिदि गैलायानो होनजाबाय। ट्रेक्टरजोंल माने हालौवो आरो।
माने नांगोलजों एवनायखौ नुनो मोनला।
औ।
आदसा नोंथांमोनहा जायाखै, नोंथांमोनहाबो गायो माइ?
औ गायो।
ओमफ्राय खोथियाफोरा फोखांबायबा?
खोथिया फोखांबाय फोनाया ओमफ्राय दा बांद्राय गोजौ जायाखै आरो स सबथासेल जादों फोनाया।
बेनि थाखाय सानबेसेसो नांबावगोन साखा फारा जादोंना जायाखै गायनो?
आङो।
बेसे गोबावजों गायगोन।
उम नांबावगोन। माबासो नांबावगोनदां सप्तानैसो नांबावगोन।
सप्ता खननै।
औ।
ओरैनो ट्रेक्टर एवहोबायना?
टेक्टर एवबाय एवनायालाय ओमफाय नै दा अखायानो गैलालै। दैया रानजोबफिनलायबाय।
औ। अखाया खम जादों नामा?
अखाया देग्लाय फासावलाय हादोंमोन दा साननैखि माने बर्थमान खम जानानै दंथयो आरो
आ दिनै हादोंना हायाखै
उम हादोंमोन नामाथाय एसे एसे
जोंनिजों गोगोमानो हादोंथ आदसा नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिदिब्ला दोनथनोसै नामा औ